अखोनादोंना? नोंथांआ
औ खोनादों नोंथां।
औ औ अब्ला जों दिनै बर'नि गायनाय फुनायनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांजों आं सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन मोंथां हागोन।
ओ आथिखालावहाय नोंथांमोननि साइदावहाय, ओ दुब्लि फोथाराव मा मा आबादखौ मावदों बा मा मा आबादखौ मावो दैज्लां बोथोराव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
औ औ हागोन। दा जोंहा दैज्लां बोथोर होनोब्ला गुबैयै माइ आबादखौनो मावनाय जायो। ओ। बेराफारसेथिं आरो गुबुन आलदा आलदा मैगं-थाइगं ओ गावनि बारियाव एबा बागानाव मावनायखौ नुनो मोनो। ओ जेरैबायदि जोंहा दङ ओ। पथल एबा जिं खा ओ फान्थाव बेफोरसो माने बायदि बायदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो ना। दा नों बिथांमोननि बेलायाव माबा मा मा मैगं मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि साइदावहाय आथिखालाव दायो ओ दुब्लि फोथाराथ' दिनै दायो माइजोंनो आबुं जानानै थाबाय। दायो माइ गायबाय। ओ दा गायजोब खाङाखैबाबो जेनेबा जोंनियाथ' माइया जुलाइसिम आगस्ट'सिम गायो। नङा होमबा नोंथां दैनि सुजुग सुबिदाखौ नायनानै। दायो जोंनियाव ओ आबाद होननानै बुङोब्ला- जोङो माइनि अनगायैबो जों दा खांख्रि खला बिदिनो पथल सांनि पटल बैसां पथल होनो जायखौ। बिनिफ्राय जोङो बैयो बा मा होनना बुंगोन? लेस्रा, थाइबें। बिदिनो जोङो। औ भिन्दि। बानलु बेफोरखौ जोङो गायनाय नुयो। यो आरो जायफोर फोर जोङो बिजनेस पार्पसाव नङाबाबो गावनि आन्था जानो थाखायबो न'खर न'खराव गायना लायो आरो बेखौनो आबादखौ। जोंनि न'खरावबो बिदिनो गायना लायो आरो। जानायनि जुदि नांनायनि बारा जादोंबा बेखौ बाज बाजाराव फानसिगोन गरसे गरनै रां मोननो थाखाय बेखौ। सुंस'यो आरो जोंनि न'खराव। बिदिनो जोङो बर'फोराथ जोङो ओ मोननै बोथोराव जों आबाद खौ मावनाय आथिखालाव नुयो। नङा होमबा नोंथां? जोङो दैज्लां बोथोरावबो माव वो आरो मेसें बोथोरावबो। बोथोरावथ जोङो। जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो मटर बानलु टमे द फान्थाव मैखि होनना बुङो जायखौ आलु बेनिफ्राय जोङो बेफोरखौ जोङो बेसर लोगोसे जोङो मा होनना बुंगो जोङो बे जुखाम जायखौ जोङो माबा होनो माखकाय होननानै बुंङो नङा होमबा जुग खाम बेफोरखौ जोङो गायनाय जायो अब्ला नोंथांमोननि सायेदाव फाय मेसें बोथोराव मा आबादखौ बांसिन मावो अननानै फोरमायना होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन ओ दा मैगं थाइगं एबा बायदिसिना आबाद मावनायनि बेलायाव हानि सायाव सोनारनाबो आबादखौ मावनाय जायो नङ नङा ओमबा दाज जोंनि ओनसोलाव दा आ मटर बायदिसिनानि थाखाय जोबोर मोजां आरो बेसर आ बेफोरसा आबादनि थाखाय जबोर मोजां जायो मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव हा बाहागोआ माने एसे गोजौआव दं आरो माने आ बांद्राय दै जाया आरो जोंहा बेसरनि थाखाय बांद्राय दै नाङा एसे रानस्राव ओ जाब्लाबो जायो जायनि थाखाय बेसर आलु मथर बायदिखौ गोबां नुनो मोनो आरो
औ औ
दा आंहा नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि दंमोन
औ
दा आथिखालाव माने आबाद मावनो थाखायथ गोदोनिफ्रायनो जोंहा हालेवनाय जाखा फायोमोन
औ
हालेवनायनि बेलायाव गोदो जोंहा मोसौजों हालेवनाय जायोमोन नाथाय आथि आथिखालाव जोंहा ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायो
औ
दा नोंथांनि बेलायाव नोंथाङा गोदोनि जेनेबा मोसौजों हालेवनायखौ मोजां मोनोमोन ना ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ दा मोजां मोनो मा जाहोननि थाखाय मोज मोजां मोनो बेखौ एसे
औ हागोन नोंथां
औ
ओ जोंनि जोंनि दायो आथिखालाव जोङो ओ आबादारिफोरा गोबाङानो दिनै टेक्टरजों एवनायखौ जोङो बांसिन बाहायो मोसौजों एवनायखौ जोङो नुला। मानोना जों दाय आइ आथिखालाव जोङो मोसौजों एवोब्ला जेरै नों सानसेयाव नोङो बिगासे जेन थेने खुनुरुखुमै नों बिगासेखौ नों एवनो हायो आरो। बिथिं नोङो देहायाबो दुखु मोनो मानसि दुखु मोनो ओ देहा आरो सौआबो दुखु मोनो। बेखायनो आथिखालाव जोङो ट्रे क्टरजों एवोबोला जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां हाखो जों एवनो हायो। बिगास ओ जेरै जों घन्टायावनो जों दिनै बिघानै बिगाथाम जोङो ट्रेक्टरजों एवोब्ला जों एवनो हायो। बिदिनो जोङो बे दाउ गालु मुगायाव जोङो ओ मिसिनारि बुस्थुखौ बाहा हायनायाबो आंनि थाखाय माने खहा नङा आरो। मानोना जों समजों खारफानो गोनां जायो। आरो बोथोराबो जोंहा ओ माने बोथोर जों गेरानटि लानो हाया बेसां समाव जों बेसां सिनि सि एम माबा सि एमसिम जोंनिया अखा सेन्टिमिटारसिम अखा गोलैगोन बेखौ जोङो रुजु जखाबो सुग्रा जोंनियाव अ अ जम अस्त्र' जन्त्र गैया नङा होमबा नोंथां? बेखायनो जोङो जेनेबा थाब गायनानै थाब माने फो-फो जोङो खालामना दोननो हाबोला जोङो स्रां खालामना दोननो हायोबा उनाव गायखांनायनि उनाव जोङो दैखौ माबा मोनसे खालामनानै जों दैखौ होनो हायो। नाथाय जुदि गायैनि सिगांनो जुदि दैया गैयाबा जोङो जोबोर उसुबिदा जायो। जायनि थाखाय जोङो खरां जाबोला जों आबादखौ मावनो हाया माइ आबादखौ। माइ आबादनि थाखाय नांगौ रोखोमनि दै नांगौ आरो बिदुं नांथारगौ। नङा होमबा? बेखायनो जोङो ओ टेक मोसौनिख्रुइ जोङो ट्रेक्टरजों एवब्ला जों बांसिन ओ थाब गोख्रै आबादखौ मावनानै जों फोजोबना दोननो हायो। बेनि-बेनिखायनो आं बुंनो सा सानोजे जेनेबा जोङो समजों खारफानो गोनां जाबाय। दिनैनि जुगाव आरो रावखौबो जोङो हाजिरा खामला मोननोबो बिराद ओ खम जाबाय। गोदोथ जोङो सावरि बादालि जायोमोन नङा होमबा? नब्रै नबा दसजनजों सावरि बादालि। जायोमोन। बैसानाव दिनै सानसे गाबोन बैस बिसानाव सानसे, बिदिनो बिथानाव बिदि सानसे बिदिनो बिदिनो माने साराउन्दिं गिदिंथिंबाय थायोमोन आरो, बिदिनो थाब थाब हाबाखौ खौ जोङो फोजोबनानै लानो हायोमोन। आथिखालाव जोङो हारसिङैनो फोजोबनो गोनां जायो जायनि थाखाय थाखा फैसाजोंसो आबादखौ मावनाय जायो आरो आथिखालाव। मानोना थाखा फैसा गैयाबा जों आबाद बेखौनो मावनो हाया बिदि बायसासो जाना थ मानोना खामानि मावग्राबो मोनला नों हाजिरा होनो गोनां जायो जेनेबा। गाव हारसिंबोथ मावनो हाला बेखायनो जोङो बिदि मावनायखौ जोङो आ आथिखालाव नुयो आरो। आं सानो जेनेबा थि ट्रेक्टर जों आ हाल मावनायाव जोंहा जेबो खहा जाया आरो जों थाब आबादखौसो मावनो हायो। बेखौ आं नुहुरो ब समनि गेजेरावनो।
औ।
नोंथांखौ सोंनो सानदों जे नोंथांमोननि साइ ओ नोंथांमोननि साइडआवहाय आथिखालाव मा मा माइ आबादखौ मावो? मा मा मुंनि माइ आबादखौ
ओ आंनि नोजोराव नुनो मोननायाव आं बांसिनैहाय जोंहा मा होनोखो बाहादुर ओ आसु माइ आरो मा होनोमोन बेखौ? गोदान मायाव
ओ सेभेन्टि सेभेन्टि सेभन्टि। फ्राय बेबो दोङो।
औ औ बेफोरसानो नाम्बारनि मोनसे माइ। बेफोरखौ माने गोदानै माने गायनानै नायनाय गोबां नुनो मोनदों। आरो बिदिनो माइब्रा बायदिखौबो न'खर न'खर एफा एफा गायनायखौ नुनो मोनो‌।
औ नंगौ।
दा जोंहा फिथा जानाय बायदिसिना हुदा दङ।
औ जोंहा नंगौ थारैनो।
बिदिनो बायदि बायदि आबादखौ गुबुन गुबुन सुबुंफोरा गोबां गायनाय फुनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ थारैनो।
आंनिफ्राय नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि दंमोन। ओयो। जोंहा बर सुबुंफोरा। बयहाबो गावबा गाव न'खराव आबाद मावनायखौ नुनो मोनखायो आथिखालाव।
औ।
दा आबाद मावनायनि बेलायाव खायफाया गावनि न'खरनि नांगौखौ सुफुंनोल आबाद मावो। आरो खायफ फाया बाजाराव फाननानै रां रुफा खालामनो। ओयो बायदिरे बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं गायनायखौ नुनो मोनो।
औ।
दा नोंथांनि बेलायाव जेनेबा आबाद मावनानै जोङो थाखा फैसा खामायनायनि बेलायाव मा रोखोमै जोङो जेनेबा गोबां थाखा फैसा खामायनो हागोन माबाफोर जेनेब बा गियान दङ नामा नों-
औ नोंगौ नोंथाङा थारैनो। मोजां सोंलुखौ सोंदों। नोंगौ जों आबाद मावनां ब्ला जोङो गावबो रोंखा राखा जानांगोन नङा होमबा नोंथां। बबे समाव जों मा आबादखौ मावोब्ला जोङो बांसिन जोङो थाखा माने बिख मोजां फसल मोननो हागोन बेखौ जों बोथोरखौ नायनानै जों गायनो नांगोन। ओरैनोथ बुंनो थाङोब्ला जो जोंनि साइदआवहाय माइ आबादजों जोङो बांद्राय थोनि जानायखौ जों दिनै नुवा आरो। मानोना माइआ नांगौ रोखोमनि जों अ फसल मोना जेनेबा जोंनियाव पनद्रमन निफ्राय जोङो बिस मन हाइस हिसाबै पसिस मन जागोन जोंनि साइदावहाय। बिखोनाव जुदि नोङो खालाम टर एवनायनिफ्राय लानानै बिगासे हायाव नों खमैबो बा रोजा द रोजा थांगोन आरो। हायस बा रोजा आरो बेयो जोंनि थाखाय जेनेबा- अ माने फैसाजोंसो जोङो जेनेबा आबादखौ मावनाय जायो आरो मानोना? गोदोथ मोसौ एवनायाव खरसा जायामोन। दायो जेनेबा जोङो औ दायो जों मो मुलाम्फा खाजानायखौ जों बारा नुनो थांबा आरो मानोना खस्थबो खम जाबाय। थाखा फैसायासो बारा थाङो बेनिखाय जोंनि प्रफिटआबो खम जायो दानिया मानोना बिगासे हायाव जुदि नोङो। पन्द्र मनल जायोबा नोङो, खात मनानो नोंनि खरसाया थांगोन। अब्ला नोङो खात मनलसो थांगोन बेखौ नों जागोन ना फानगोन? जायनि थाखाय नोङो माइ आबादजों नोङो, बिस बिगा थट्रिस बिगा गायबाबो जोङो धोनि जानायखौ आंनि साइडआव नुफेराखै आरो। मानोना जोङो पानजाबफोरनि रखम जेरैबायसा साथि मन पन्सास मन जों बिगासेयावनो जों दिहुननो हाया। मानोना जोंनि साइडआवहाय राज सायनिक हासारखौ जों भारा बाहायनायखौ नुवा नालाय। माने रासायनिक हासार होनानै जोङो आबाद मावनायखौ जों खम बाहायो जोंनि साइडआवथ खम बिबाङानो हासार होनाय जायो माने। नआवनो जागोन जेला मानोना बरफोरा गाव जानो आन्थासो गायनाय जायो। बेपार बानिज्यनि थाखाय गायनाय जियाना गोबाङानो। जानो आन्था बेनिखायनो जों नखराव जानो जों हासार होयो। नो जानायखौ जोङो दिनैसिम बिदि मावनायखौनो नुबाय थादों आरो गोदोनि आदबजोंनो। बारा जोंनिथिं मारा फसल मोननायखौ खम नुयो। अब्ला नोंथां जोंहा समाव बो लावबाय
औ नोंथां औ दोनथ'सै दे नोंथां।